आरो औ नोंथाङा दा ओरैनो फ्रि दं नामा?
औ दङ
अ अब्ला आं नोंथांजों माने ओरैनो बे दावगायलाबायनायनि सायाव आं एसे रायज्लायनो साननानै फन हरनाय जादोंमोन आरो नोंथाङा फ्रिब्ला राय्लायनो हागोन ना औ
दावबायनाय उम हागोन दे
औ अब्ला माने आं नोंथांनाव माखासे सोंलुफोरखौ सोंनो नोंथाङा फिननायखौ होोबानो जाबाय
अ जागोन दे
औ माने जेनेबा जिहेथु जों दावबायनाय होनोब्ला गुबुन मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगायाव थांनाय नङा होनोमब्ला
ओम
ओ बे गुबुन मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे थांनाय जायगायाव नोंथाङा ओरैनो बबे बबेयाव बेरायहैखांखो?
दावबायनाय। थ ओरैनो जेनेबा जोंनि लकेलफ्रावथ' बेरायनाया बेलेग जाबाय बियो? बेनो बे। बेलेग स्टेटआव होनबाथ' ओरै अरुणाचल थांदों आरो ओरै मा होनो बेखौ मेघालयाल'सो थांदों।
अ दा अब्ला नोंथाङा दे बुंलाय नोंथां?
बेनो आरो गोजानाथ' बेलेगावथ' बेरायनो गैला।
अ दा नोंथाङा अरुणाचल मेघालया थांखांबाय होनदों नोंथाङा जेनेबा हमना ला अरुणचलाव थांनानै मा मा सोलोंनो हाबोखो?
दावबायोब्ला जों गोबां जेनेबा खोथा मोनथिनो मोनो आरो गुबुन जों जेनेबाबार माबा रायलायनानै माखासे एसे गोसोखौनो फ्रि मोनो आरो ना बेरायनानै।
औ।
होजोंहाय दा जोंनि आवा अरुणाचलाव थांबाय जिर'आव थांदोंमोन ना। जिर‌ आव बेरायबाय। बिदिनो। माने मा खासे गोबां नलेज मोनो आरो ना दाव दावबायबाबो। ओखायनो दावबायनांगौ जायो। दावबायनाया मोजाङानो।
औ।
अरुणाचलाव थांबाय ओरै मेघालया होनबा सिलंआव थांदों आरो बेल'सो। बेलेगावथ' गैयानो आरो दाव आजिखालि दावबायनोबाबो थ' एसे एनैसाजों जाला ना? बेनि थाखायबो उम।
नोंथाङा ओरैनो बे अरुणाचलाव माजों थांनायमोन?
जोंथ' गारिजों थांनोङोमोनलै बुरजामोन।
औऔ।
से लोगोखायसे फोप खरसाया खम थांबाय आरो। लोगोफोरजों थांनाया ज' थांनायखाय। उम।
थिगानो। जेनेबा ओमफ्राय नोंथाङा बेयाव थांनानै बिथोर बिसिनि मानसिफोरखौ माबायदि मोनबोखो?
मानसिफ्राथ' मोजाङानो जेनेब बयजोंबो रालायनाय मानाया मोजाङानो फ्रेन्डलि गोजा गासिबो माने।
मोजाङानो मानसिफ्रालाय। ओजों जों दवबारबाब गुबुन गुबुन मानसिजों रायजलायनोवनानै कनभारसेसन स्किलखौ एसे मोजां बानायनो हायो।
औ।
नोंथाङालाय अबाव थांफेरखो। नोंदां।
आंबो बारा इसिग्राफब गोजान गोजान जायगायावथ' थांनाय जायाखै बेबायदि बेफोरबायदिनो अरुणाचल आरो बिदिनो खाथि खालाफ्राव मेघालयाफोराव थांनाय जाबाय आरो।
उम। जोंनिस जोंनिस सा सानजा भारतावनो गोबां‍ जायगा दं बेरायनांगौआथ'। उम बेयाव जेरै जोंना मिज'राम दङ नागालेण्ड दं बेफोराव थांबावनांगौ दं। ओरै ‌आरो। माखोसे रांनिबो ख खसा जायोना गोबां। बेफोर थाखायबो बेरायनाय जाया आरो बेनो आरो मेन रिजोन जि खालि बे बेरायनो थाखायबोथ' गोबां रां नांगौ ना।
औ औ।
बेफोरनो।
नंगौ नोंथां।
नोंथाङालाय उम मायदि जायगायाव थांनो मोजां मोनो। बै जेनेबा सो ओ सहराव ना ओरै माहोनो बेखौ हाजोआव।
आं आं बुंनो थाङोब्लास सोहोरफोरनिफ्राय नोगोर सोहोरफोरनिफ्राय बांसिनानो हाजोफोरखौ मोजांसिन मोनो आरो मानो होनोब्ला माने। बेयाव जेबो दावराव दावसि थाया। जि जायगायाव माने बिफां लाइफां सो सोम सोमखोर सोमखोर जेरैबो बेफोरबायदि जायगाफोरखौ आं माने गोजोन सान्थि मोनो आरो बेनिखाय हाजोफोरखौ आं एसे बांसिन
ओम आङो बेनो स सहरआव दावराव सो ओरैनो सहरफ्राव थानाय जायोना सहरफ्राव थानोनो मोजां मोना माने दावराव गारि मथर खारनाय बेनिखायनो आंबो हाजोफ्राव बेरायनोनो मोजां मोनो।
औ। आंबो थांबाय थांनायलायो बेफोरबायदिनो अरुणाचलफो थांबाय दा अरुणाचलफ्राव थांनायफ्राव माने अरुणाचलावथ' फ्राय बुङोबा बांसिनानो बांसिनानो माने हाजोआनो गोजाआ फ्राय बुंजायोना
औ
बेनिखाय बे जायगायाव माने ओरैबायदि जायगाफोर मोजां मोजांफोर दङ' जाय जायगाफ्रा माने गोसो गोसो बोथावना आरो जाय जायगायाव थांनानै माने जिरि सान्ति थांनानै माने अबेबा अबेबा जराव माने भिउ पइन्टफोर दङ'। जि जायगानिफ्राय माने ओ ओ गोजा गोजौसिनाव थाहैनानै गोजान गोजान जायगासिम नुहुरजोबो आरो माने। बेफोरबायदिनो दा बेयाव थांनायाव जोङो माबानि माबा खालामहोदोंमोन आरो जोंखौ ओरैनोथ' हाबहोआखै हाबहोनाया माने
अ अ अ माबा आइ एल
आइ एल फि खा खालामहोदों होदोंमोन आरो दा बेनिखायनो जो जों ग्रुबाव थांनाय हिसाबै माने ग्रुप ग्रुप आइ एल पि खालामदोंमोन आरो फ्राय आरो बे जोंथ' बेरायनो थांनाय नङा होमब्ला? ओ बे आइ एल पि आ मोननै रोखोमनि थायो दा जोंथ' बेरायनो थांनाय बेनिखायनो जोंनिया फन्द्र' दिनसिमल'मोन आरो भेलिडिटिया
औ
फ्राय बिनि उनाव मोनसेया जाहैबाय माने जेनेबा जायफ्रा गुबुन जायगानिफ्राय जेरै आसामफोरनिफ्राय बा गुबुन बे बेबायदिनिफ्राय खामानि मावनो थाहैयो बिथांमोननिया बेलेग जायो बिथांमोननिया गोबाव गोबाव बा बोसोरसे बोसोरनै बे बेफोरबायदिजोंसो रिनिउ खालामनांगौ होननाय खोनादों
औ जेनेबा उम जेनेबा खामानि मावनो थाहैनायफोरा आरो ना
दा जों जोंथ' बेरायनो थांनाय हिसाबै बे फन्द्र' दिननिल'सोमोन आरो जोंनिया दा ओमफ्राय नोंथांमोना बेखौ खालामनानै थांदोंमोन ना खालामालासिनो थांदोंमोन
खालामनानै थांदोंमोन मानोना बे बेदि खालामालासिनो थांबाथ' एसे एसे माबा दिगदार जाहैगोन ना ओजोंहाय रुल रेगुलेसनखौ सिफायनाय जागोन ना ओंखायनो बयबो जुदि बेरायनो दावबायनो सानोबा खालामनाया मोजाङानो गुबुन जायगायाव थांनाय नोंथांमोनहालाय बेसेबांसो खरसा जाबोनाय थांनायावलाय
जों ओरैनो जोंथ' माने बारा गोजानावबो थाङाखै नालाय बे खाथियावनो एसे जाय माने केपिटेल सिटि आरो अरुणाचल नि ईतानगर बे बिनि खाथि खालायावल'सो थांनाय जादोंमोन बेनि ओमफ्राय बारा थाङखै जि रोजा बे बेफोरबायदिसो थांदोंमोन खोमा
उम उम ज' आरोना गासै
ज' औ ज'
उम जोंनाथ' सासेयावनो उम
बुरजाबो नङामोन ओरैनो साब्रै साब्रै ना साबाल'सोमोन
अ अ आरो नोंथांमोननिफ्रायथ' खाथि जायो खोमा होजोंहाय जायगाया होमबा अ जोंनाथ' गोजानबो जाबायना एसे थांदों एसे बोरायानो जोंना
औ बेनिखायनो जेनेबा गारि भाराफ्राव एसे थांबायदि जानांगौ
औ हा
हेलौ माबा बुंनो नामा नोंथां
बुंहो बुङाखै मा होनदोंमोन नोङो
ए नोंसिनिया जेनेबा गोजान जानायखाय गारि भाराफ्राव बांसिन थांबाय
ओम फारसनेल गारि लाना थांबायना जोङो साब्रै मानसिजों थांदों गोबां थांदों
ओरैनो नोंथाङा जेनेबा आउट अफ माबाफोर आसामनि जेनेबा आसामखौथ' बादानो होदो ओरै आउट अफ इण्डियाफोर थांखांबाय नामा
आउट अफ इण्डियाथ' थाङाखै थांनाया थाङा जोंनि माबायावनो बेराद जायगा बेरायनांगौ बेराद बेराय जायगा बेरायनांगौ दङ बेयावनो थांनो दा नाजागासि नो नेक्सट डेस्टिनेसना जाबाय ओरै नागालेण्ड मिज'राम बेफोरावनो थांनो सानगासिनो दा नेक्सटनि थाखाय ओम बेखौनो सानगासिनो आरो जों ओरै केदारनाथ सानदों बेफोरबो मोजां माबा ओरै नो जुम्मु काश्मिर
औ
बेफोर ओरै बिथिं जायगाथिं थांनो सानदों माने
औ
दा रांनि खमि जानानै दं आरोना
औ आंनि आंनि हिसाबाव जेने ओ सासे मानसि जानानै जोङो हानायखिनिखौ बेरायनांगौ आरोना। जेनेबा बेरायनो बेरायनायजों लोगोसे नोङो बेरायनाय लोगो लोगो माने गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांबाय नों थाबाय थानाय जायगानिफ्राय जे गुबुन जायगायाव मोनहैनानै गुबुन जायगानि मानसिफ्रा माबायदि बा माबायदि जायो थायो बेफोरबायदिखौ गोबां बा थ्रा मिनथियो बे आरो जोंबो माखासे जों मिन्थियि फोरखौ जों रोङिफोरखौ जों सोलोंनानै बा मिनथिनानै फैनो हायो। बेनि थाखाय आंनि नुनायावब्ला मान ओ सासे सुबुं जानानै गोबां बेरायनांगौ आरो। नोंथाङा बिनि सायाव माबाफोर बुंनो सानगोन नामा?
बेनो जेनेबा जों दा हमना ला जोंनो हमना ला नागालेण्डआव थांबाय नागालेण्डआव थांबा जों बिसिनि कालसारखौ मिनथिबाय आरो जोंबो जोंनि कालसारखौबो खोनथा माखासे खोनथाबोनो हाबाय आरो गुबुन गुबुन मानसिफोरजों रायलायनानै गावनि रायलायनाय माबाखौ एसे मोजां खालामनो हालांगोन
औ दा माबायाव अ नागालेण्डआवबो थाङोब्लाबो जोंनो माबा नांगौ नामा नोंथां
नागालेण्ड आं बिखौथ' दा आइ फि जानो नांगोन बायदि मोनदां नांगोन खोमा ओं दा थाङाबो थाङाखैना आं ओ सान्दोंसो थांगोन होननानै
औ
जोंनि सा सानजा बारताव बांसिनानो आइभ नांथामावगोन नानां नांगौआनो
औ
ओं आसामाव जोंनि आसामावथ' नाङानो ओ
औ
ओ बेरायनांगौ बेरायबा एसे गोसोफोरखौबो सान्थि मोनो न' सिङाव थाबाय थाबाबा अभार ओ बांद्राय सानफ्लांलाबायो बायदिसिना ओंखायनो बेरायनानैसो गोसोफोरखौ स्रां मोनो आरो बेरायबा गोजानाव बेरायनायबो खाथि बो बेराय जायोलै गारिबो मथर साइकेल फोरजोंबो
औ
उम
दावबायनाय बुङोब्लाथ' हायारि ओ जेनेबा हायारि दावबायनाय आरो दैयारि दावबायनाय आरो बा अ अख्रांमायारि दावबायनाय बेफोरबायदि रोखोमनि थायो होमबा नङा होमबा
औ थायो दि
बे दा बेबायदियाव नोंथाङा मा मोनसे दावबायनायखौ माने मोजांसिन मोनो आरो बेखौ एसे फोरमायना नङा
दावबायनो आंथ' हा हायारि दावबायनायखौनो मोजां मोनो
औ
अख्रांमायाव मारै दावबायनायखौबो एक्सपिरियेन्स लानांगोन सानसे सम
ओ
जेनेबा हमना लादों अख्रां दाव दावबायलाङोबा जुदि एर'प्लेनफोरजों जेनेबा हान्थिनो जलदि सहैगोन आरो हान्थिनानै नों जाय नों जेराव थांनो गोसो बेयाव थांनि समखौ एसे सर्टवनो माने माब माबायो आरो बे सम सहैनायाव हेफाजाब होबाय जेनेबा हमना ला जों बेनिफ्राय आसामनिफ्राय ओरै जेनेबा हमला ला जो जम्मु काश्मी थाङोबा ओरै बेजों फ्लाइटजों थांबा जों एसे थाब सहैया होमबा
औ
उम बेयो बेनो अखांयारि अख्रांसानि दावबायनायासो थाब माने नोंथांनि टाइमखौ माबायो आरो बेनो।
औ उम। जेनेबा लामा लामाजों दावबायोबानो बांसिन एसे मोजांसिन मोनो जानांगौना?
उम औ। जेरै हमना लांब दावबायलांबा जायाफोरखौबो नुलांगोना मोजाङै।
औ बेजों लोगोसे लामाफ्रा माबायदि जाखो बबेयाव मा जाखो आरो जिहेथु लामाजों दावबायनाय हिसाबै सम लानानै सम थाथ'नांगौ जायो।
उम उम उम उम।
अब्ला नों नोंथां जोंहा टाइमा जानानै फैबाय बेनिखायनो हामबाय धन्यबाद होदों नोंथांखौ आंनि लागै बेबायदि मोजां समायनायनि थाखाय